हेलौ
हेलौ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों नोंथां
औ औ अब्ला दिनै जोङो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनोसै आरो ना नोंथां। ओ बर' हारिनि बर' हारिनि सायाव उ बुंनो थाङोब्लाथ' बर' हारि होननानै बुङोब्ला जोङो बर' हारिखो माबायदि ओ सिनायथि होनो हायो गुबुना जोंखौ माबायदि सि सिनायनो हायो बर' हारि होननानै दा बिनि बागैनो एसे होननोसै आरो ना आङो गिबिआवनो जों जुदि बर' हारि होननानै गावखौ सिनायथि होनो थाङोब्ला जों जोनोम जानायनि बिबाय लानानै जों जिथुनाखि बिमा राव रायलायो जायखौनोखि जों बुङो माडार माडार थां लेंगुवेज लेंगुवेज होननानै। दा जोंनि बर रावानो जोंनि गुबै माने ओ गिबि सिनायथि आरो बेनि उनावबो आरो जों बेखो नायनो हायो जे माने जोंनि जिथुनोखि गाननाय जोमनाय।
औ
जोंनि सोलिनाय गाैसिखौबो नायनानै जोङो गान्नाय जोमनाय बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि दखना गामसा आ आरनाइ बेफोरखौ नायनानै जोङो ओ बर' हारिखौ सिनायनो हायो दा हमनाला जोङो आसामनि मानसि थ आसामाव आरोबाव गोबां ओ जातिफोर थायो। दा बेफोरनि गेजेराव गासिबो जातिया गावबागाव गावबागाव उम गाव गावखौ सिनायथि होनो थाखाय बयहाबो गावनि गावनि मोनसे मोनसे माने ओ गावबा गाव कालसारेल ड्रेस थायो आरो ना जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारियावबो दङ जों गावखौ सिनायथि होनो था जों माने जोंनियाव जोंनि निजेनि गामसा दङ आइजो माहारिनि थाख ओइ जोंनियाव दङ दखना दङ आरनाइ फालि दङ दा जोङो जों जुदि जोंनि गोदोनायाव जुदि जों आरनाइ फारि लायोबा गामसा गानोब्ला दख खना गानोब्ला गुबुन हारिया जोंखो माने मिथियो जे जों बर' होननानै। आरो जोंनि खुगानिफ्राय जिथु जों बर' राव रायलायो बेजोंबो जोंखो हायो बर' होननानै दा बेजों लोगोसेनो जों बर' हारिया बेसेबां माने ओ दा समनिफ्राय आगोलनिफ्राय माने दासिमहालागै बेसेबां दावगालांनो दावगाबोनो हाखो दा बिनि सायाव आङो एसे बुंबावनानै नोंथां नोंथांनाव एसे ओ बर' हारिनि बागै सोंनाय जागोन आरो ना दा गोदोनिफ्राय बुंनो थाङोबा जों आबै आबौनि समनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया ओ गोदो ओ गावखौ बुंनानै लानो हाया जायोमोन माने ओ बर' होननानै सिनाय थि होनानै लानो गिनाय लाजिनाय जायोमोन मानो होनब्ला जों जों जु दि निजिनि सायाव जुदि निजि मोजाङै मिथियाब्ला जोंनाव कनफिदेन्स ल' जायो बेनो आरो खोथाया जों जुदि दायो जों गावखौ जुदि ओ जोंनियाव थि जुदि मोनसे सिनायथि दङब्ला जों बर' हारिखो निजिखो माने ओ गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो थाखाय जोङो लाजिनाङा आरो गिनाङा आरो जों बर' हारिया मानो होनबा जोंनियाव गासिबो दङ जोंनियाव जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव बर' हारिनाव जोंनि जानाय निजेनि ओंख्रि दङ। जों मा ओंख्रि जायो बर' हारिया जों अनला ओंख्रि जायो। सबाय ओंख्रि जायो दा बेफोरबो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। गुबुन हारिया सानो मा ओ जोंखो बर'नि ओंख्रिया अनला ओं ख्रि होननानै जों सानो ओ जों जिथुनाखि ओंख्रि जायो अनला बेफोरबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। थिग बेबायदिनो जों बर' हारिखो माने गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जोंनि खेलेनाय जोंनि ओ खेलाफोरबो दङ। फोरजोंबो जोङो जोंनि बर' हारिखो सिनायथि होनो हायो आरो दा आगोल समनिफ्राय जोङो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरोोना बर' हारियाव दा। फोरबोफोरबो दङ माखासे जोंनि बैसागु मागो।
औ औ।
बैसागु होननानै बुङोब्ला जों। जोंनि बर' हारिखौ नोजोर बोनानै जों जोंनि जिथुनाखि बैसागु फोरबो। बैसागु फोरबोजों जोङो लाखिनानै जोंनि बर' हारिखौ होनाय। बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे जोबोद माने ओ। मानिजाथाव मोनसे बर'नि। रंजाथाव फोरबो आरो बैसागुनि समाव जों गासैबो। गेबो उन्दैफोरा गेदेरनि बोर लायो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ। बोर सारस्रियो ना गासिबो न'खर न'खर हाबनानै गो गोबावनि उनाव खेनसे। बयनिबो न'खराव हाबलायनानै मान सनमान होनानै रंजायो। बेबायदिनो बर' बर'फोरनियाव जोंनि रंजानाय मोनसे ओ। मोसानाय थायो बर'नि आरो। रोजाबनाय बैसागु मेथाइ जाय ज खुगा मेथाइ खननाय थायो। सोरनावबा थेवबाबो आथिखालाव जोङो ओ। बेफोरखौ जोङो रेकर्डिंफोरखौ नुनो मोननाय दायो गोबां माने ओ। गुबुनावबो जों नायोबाथाय जोंनियाव खुगा मेथाइखौनो जोङो नुनो मोननाय जायो बांसिन। दा नोंथांमोननिथिं माबायदि बैसागु बोथोरफ्रा सोलियो। नोंथांमोनथिं बर' हारिनि बागै माबायदि साननाय। नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां जेरैबायदि नों। थाङा दायो बर' हारिनि सोमोन्दै गोबांखिनिखौ बुंलांबाय नङा होनबा। जेरै बर'। जों बर' होननानै जोंखौ माने जोंनि गाननाय जोमनायनि ओमफ्राय आरो जोंनि रायज्लायनाय जाय जों। रलायो जाय जोंनि बिमानि राव बर' बिजों जोंखौ सिनायथि मोनो नङा होनबा।
जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों बे बुहुमावथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि बा गुबुन गुबुन सुबुंफोर दं। बिथांमोनहा जेरैबायदि गावबाागाव। ओ कालसार दं बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनिबो दं आरो। बेनि गेजेरजों जेरैहाय जोंनि गाननाय जोमनाय आरो। जानाय लोंनाय बायदिनि बायदिफोरनिफ्राय जोङो गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनो हायो नंगौ। आरो। बेबायदिनो दायो जोंनि बर' हारिया जोबोद जौगानाय लामायाव दं होननानै जों बुंनो हायो नङा होनबा मानो होनबा जोङो दायो गावनि बर' हारिनि रावदोनो जोङो गावनो माने गावनि बिमानि रावजों फरायनो हाग्रा जाबाय बा बहाबा जेरैहाय जोङो एगजामफोरखौबो जोङो बर' रावजोंनो होनो हाग्रा जाबाय दा गोबां बेबायदि आनजादफोरखौ जों बर' रावजोंनो लिरनो हाबाय नङा होनबा
उम
औ बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि जेरैहाय जोङो दायो ओ जेरै मास्टार्स डिग्रि बा जोङो ओ जेरैहाय दिप्ल'माफोरबो आरो गोबां रोखोमनि जेरैहाय पि एइस डि बायदिफोरखौ जोङो मावनो हाग्रा जाबाय आरो बेफोर खौ जेनेबा जोङो गोबां जौगानायखौ जों बेफोराव नुयो आरोना आरो जोंनि बर' हारिनि सुबुं फोरा जेरैहाय गोबां गिदिर गिदिर जेरैहाय सरकारि साख्रिफोरानो जा जा गिदिर गिदिर कम्पानिफोरावनो जा गोबां जायगा फोराव खामानि मावनानै बा गावनि थुनलाइखौ जोङो जौगानायखौ गोबां नुनो मोनो आरो बेफोराव आरो गो बांरो खोमनि जेरै बर' राव जौगानाय होननानै बुङोबा जोङो थुनलाइनि सोमोन्दैबो बुंनांगोन नङा होनबा?
औ
गोदो जेरैहाय गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि थुनलाइगिरिफोर जोंनि गेजेराव दंमोन आरो बिथांमोन नि बिहोमायावनो दिनै जाखिनियाव जोंनि बर' हारिया जौगादों बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो जादों होननानै जों बुंनांगोन बा बिथांमोनना जाय समाव जोंनि गावनि रावानो गैयामोन जाय समाव जों खौ बर' होननानै रावबो सिनायामोन बै समनिफ्रायनो बिथांमोना बर' रावखौ बा बर' हारिखौ जौगानो थाखाय गोबां खामानिफोर मावनानै बिदि नङा होनबा
जेरै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गोबां माने बिबांनि आरो गोबां मानिजाथाव मानगोनां ओ जेरै थुनलाइगिरिफोर दं जेरै जोंनि गेजेराव जेरै सतिस चन्द्र बसुमतारियानो जा मदाराम ब्रह्म मोनानो जा आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थुनलाइगिरिफोर दंमोन आरो बिथांमोना बेबायदिनो आरो कालिचरन ब्रह्म मोनानो जा गोबां थुनलाइगिरि फोर दंमोन बिथांमोना गोबां रोखोमनि थुनलाइफोरखौ सोरजिलांदों बेनि थाख खाय जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै गुबुनफोराबो माने मिथिनो मोनदों नङा होनबा? लेखानिफ्रायबो जोंखौ गोबां आनो सिनायो नङा होनबा मानो होनबा बि थांमोना जुदि ओ बिजाब महरै लिरनानै दोनलाङामोनबा बा बहाबा जुदि लाइसिफोराव जुदि जोंनि सोमोन्दै लिरामोनबा दाथ' जोंखौ बर' होननानै रावबो सि नायनाय नङामोन दासिमबो जोङो गोदो जेरैबायदि दंमोन ओ बेबायदिनो दाबो थानाय थागोन नङा होनबा
उम
औ आरो फोरबो होन्नानै बुङोबाथ' जोंनि गेजेराव गोबां रोखोम गावनिनो आंगो फोरबोफोर दं जेरैहाय बैसागोआनो जा मागो खाथिगासा माइनाव बरायनाय बायदि गोबां रोखोमनि फोरबोफोर दं आरो जेरै आमथिसुवा बायदि फोरखौ जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयावहाय आरो बेफोरो माने दानिनो नङा जों गोदोनिफ्रायनो बेफोर फोरबो फोरखौ फालिबोदों नङा होनबा? आरो जेरै मैगं थाइगं बा जोंनि जानाय लोंनाय बायदिनि खोथा बुङोब्ला औ नंगौ जोंना जेरै गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जानाय बा ओंख्रिफोर दं जेरैहाय नोंथाङा दसे सिगां बुंलांदोंमोन। जेरै जोंनि अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायलांदोंमोन नङा होनबा?
उम।
अनला अनला ओंख्रियाथ' जोंनि जोबोद गोथाव जाग्रा मोनसे ओंख्रि आरो बे माने गासैबो मिथिखायो जे बियो बर' हारि माने ओंख्रि होन्नानै नङा होनबा? बेबायदिनो अनला अनला ओंख्रिखो जोङो गोबां गुबुन गुबुन माने
जेरैहाय बेदरफोरजोंबो नाफोरजोंबो बा गोबां मिथिंगायाव मोननाय बिलाइ बिबार बायदिफोरजोंबो जोङो अनला ओंख्रि संनानै जायो। आरो न'खराव जुदि माबा मोनसे जेरैहाय हाबा हुखा बा माबा मोनसे खामानिफोर थाबा जोङो गोदोनिफ्रायनो अनला ओंख्रि संनानैनो माने जानाय बेबायदि हुदा दंखायो जोंनि गेजेराव आरो बेबायदिनो जेरैहाय जोंनि बर'हारिनि सुबुंफोराथ जेरै गोदोथ' जेरै आबाद मावनानै आरो जेरै फालांगिफोर खालामनानै बा मैहुर खालाम नानैल' संसार जाबोनायखौ जों नुयोमोन नाथाय दाथ' जोंनि गेजेराव जोबोद लेखा फरा गोरोंबो जाबाय नङा होनबा?
जेरैहाय बेबायदि आबाद आरो मैहुर खालामनायखौथ' दा बां बांसिनखौनो नुनो मोनलिया होमबाबो बे फोरनि अनगायैबो गोबां खामानिफोरखौ जों मावनाय बेलेक- बेलेक जेरैहाय गिदिर - गिदिर गुबुनफोरजों माने समान - समान खामानि मावहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा?
औ।
होमबा नोंथाङाबो एसे आरो फोरमायबावनो हागोन नामा? जोंनि बर' हारिनि
समाबो जाबाय नोंथां जों दसे उनाव गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायलायनोसै खोमा।
औ औ जागोन नोंथां, होमबा जोंनि दिनैनि सावरायनाय जों बेखिनियावनो दिनैसिम थांगोन
औ औ जागोन नोंथां दे।